औ।
हेल'।
औ।
नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ?
औ औ खोनादों।
होमबालाय जोङो मोनसे टपिक लानानै रायलायनोसै नामा?
औ।
मानि सोमोन्दै रायलायनो दिनै?
संनाय खावनायनि बागै रालायसै नामा?
संनाय खावनायनि बागै।
औ।
दे बिदिबालाय।
नोंथाङा बुंग्रो दे।
खोनादोंना आवाजखौ खोनादों?
ओ खोनादों।
मा मा ओंख्रि? नोंथां मोना मा मा ओंख्रि संनानै जायो?
जोंना बिदिनो आलु अमा बिदिनो बायदिसिना नारजि अनला बेफोरबायदि संनानै जायो आरो।
अ'। नोंथांमोननिथिंजाय नोंथांमोननिथिंजाय दा अन मेवाइ ओंख्रिफोरखौ जायो ना जाया?
जायो।
दैज्लां बोथोराव जोंनि ओरैजोंहाय अनलाजों मेवाइजों बेबायदि बेफोरबायदि ओंख्रि संनानै जायो नोंथांमोननि गामियाव जायो ना जाया?
जायो।
ओ गुबुन गुबुन जायगायाव खोनानो मोनो अनलाखौ जाया होननानै बांद्राय
औ। जोंनाबो जायो बिदिनो सम सम।
जायो ने?
औ। हेल'
औ
खोनानो मोनासै नोंथां
हेल'
औ खानो मोनाखै हेल'
औ दासो खोनादों औ दासो खोनादों औ।
ओरैनो गरम बोथोराव मा मा ओंख्रि जायो नोंथांमोनालाय?
जोंना
औ।
उम बिदिनो संनानै जायो आरो माबा नारजि अमाबो जायो गरमबाबो उ ओमफाय बिदिनो मैथाजों नाजों जायो। ओमफाय बिदिनो थाइगिर ना बिदिनो जालाबायो आरोखि ना नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो।
उ आङो
औ
आङो नारजि अमाखौ जानो गोथाव मोनो बिरादनो
औ
नारजि अमा गोथाव मोनो अनला मेवाइ गोथाव मोनो अमा बेदरखौ बिराद गोथाव मोनो जोंनि बर'फोरनि था खायथ' अमा बेदरा बिराद मोजां मोननाय बुस्थु नङा होमबा
औ
अमा बेदरखौबो माजों संनानै जायो नों-नोंथांमोननियाव
जोंनिङाव
मैथाजों अमाजों जायोना जाया नोंथाङालाय गोथाव मोनोना मोना मैथाजों अमाजोंखौ
गोथाव मोनो जायो।
गोथाव मोनो
औ बिदिनो सम सम जालाबायबाय थानाय जायो।
औ
जेनेबा दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि गामिफ्रावहाय मा मा आबादफोर मावो।
दैलां बोथोराव जोंनि दै माबायावहाय गामियावलाय बिदिनो बे माइफोरखौनो बांसिन गायो आरो गुबुन आबादखौथ' खालामनाय जाया जोंनिजों बांसिन मायखौनो गायनाय जायो।
औ
नोंथांमोननि जोंलाय
जोंनिजोंबो बिदिनो माइ गायनो
गुबुन आबाद गायनाय जायोना जाया दस्रा आबादफोरखौ मावो ना मावा?
बिदिनो मैगं-थाइगंफोर गायो आरो खुमब्रा, ओमफाय बिदिनो मेरला आबादफोर मावलाबायो आरोना
ओ ओरैनो बे न'आव जानाय बे मैगंफोरखौथ'
औ
गायनांगौ जायो नोंङा होमबा?
औ
जोगोनाद, खुमब्रा, थाइबें बेफोरखौ
औ।
बेफोरखौ गायगोन नङा होमबा।
औ।
नोंथांमोननि गामियाव अमा फियोना फिया?
फियो।
फियो।
औ
खोनानो मोन्दों अबेबा बबेबा जायगायाव अमा फिनो मोना जोंनि बर' गामि बर' गामि गेजेरफोरावहाय खोनानो मोन्दों। फिनो मोना होननानै नोंथांमोननियाव बिदि माबाफोर उसुबिदा दङो नामा? फिनो मोना जानो मोना बेबायदि
उसुबिदा गैया फिनो मोनो आरोना।
मोनोना औ। जोंनियावबो फिनो मोनो जेबो उसुबिदा गैया। उमनोंथांमोनहा अमा फिसिदोंना दा ओमबा?
औ फिदों।
दाउ अमा हांसोफोर फिसिनो मोनो ना मोना?
मोनो।
अमा माबेसे?
नोंथां औ मानै मानै दङ।
औ
नोंथांमोनहा माबेसे दङ अमाया ना गैया।
आं नियाव मासेल'नो दङ। दा अमाया उम मानै माथाम लानो हाथ'वाखै।
अमानि अनगायै मा मा जुनादफोर फियो?
दाउ फियो, हांसो फियो, अमानि अनगा।
उम उम
ओमफाय बोरमा दङ।
औ
बिदिनो आरो आरोबो दस्रा माबानाय गैला खालि बोरमा, अमा दाउ हांसो बेनो आरो आरो दस्रा फिनाय गैला। नोंथांमोननावलाय बोरमा दंना गैया?
दङ बिदिनो माबा बोरमा मासे, ओमफाय मोसौ दङ मानै ओमफाय दाउ दङ।
अ जोंहा मोसौखौ फिसिनो हायाखै मोसौ गैया।
उम
दैलांबाथाय जायगाया डिस्टाब जायोना जोंनियावहाय मोसौ खानो। जायगाया एसे अफ
जोंनाबो बिदिनो दैलांबाथाय खानो जायगायानो मोना। बिदिनो न' खाथिफ्रावल' खानांगौ जायो। दुब्लिफ्रावबो हालेवजोबनाय जायोना माइ गायनाय दालाय नै हालौजोबबाय। खानो बिराद जारला जायो।
औ नोंथांमोनहाबो माइ गायगोन ना?
औ गायगोन दाबो गायथ'वाखै उनाव गायगोन आरो
गायखांबाय नामा।
ओहो गायथ'वाखै दाबो गामियाव गायलाबाय। सोरनिबा सोरनिबा ओ जोंना गायथ'वाखै आरो दाबो
नोंथां मोननियाव माइ गायग्रा दुब्लियाव दै जाम्फैफोर दङ नामा ना अखानि दैजोंसो गायो?
जाम्फै गैया अखानि दैजोंसो गायो। दासान्दिथ' अखायाबो हायाखैना औ दासान्दि अखा गैयिनि थाखायनो गायलानो मोनाखै। आरो जोंनाबो गायनो मोनाखै
जायगा जायगा दस्रा गामिफोराव नुनो थाङो जाम्फैनि दै थायो।
मोनासै। मा बुङामोन नोंथाङा खोनानो मोनासै ओहो खोनायासै।
हेलौ खोनायाखै?
खोनाबाय खोनाबाय औ।
खोनाबाय?
औ
जों खोनानो मोनो दसथ्रा दसथ्रा जायगायाव अखानि दै गैयाबाबो गायनो हायो जाम्फैनि दै जों सुइस गेटजों बा मेचिनजों दै बोखोनानै गायो बिदि सुबिदा गैयाना नोंथांमोन
ओहो जाम्फैबो गैयाना। ओंखायनो दैबोखोनो मानोबो जारला जायो।
औ होमबाबो
नोंथांमोननिजोंलाय माबायदि गायो माइखौ? नोंथांमोननिजों माबा जाम्फैफोर दङ नामा?
जोंनिजोंहाय जाम्फै दङ फिसानो। जाम्फै फिसा दङ अब्लाबो जाम्फैनि दै थाबाबो थोजोबा नङा होमबा? अखानि दैखौ नेनो गोनां अखानि दै गैयाबाथाय गायनो हाया।
औ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा गोरोमनि थाखायनो ओरैनो जिरायनानै दङ दा।
अ
जेबो खालामथ'वाखै खान्थाल जानो लोगो ने दोंमोन लिंहरदोंमोन नखाथिनिखौ फैयाखै दाबो दा फैयोबा जों खान्थाल फिथाइ जागोन गरम बोथोर
औ।
नोंथाङा खान्थालखौ जानो मोजां मोनो ना मोना खान्थाल फिथाइ?
मोजां मोनो।
मोजां मोनो नोंथांमोननि थिंजाय खान्थाल फिथाइ दङना गैया?
औ दङ।
बबेबा बबेबा जायगायाव खान्थाल फिथाइखौबो नुनो थाङा माथो।
औ।
नोंथांमोननि गामियाव दङ ना खान्थाल?
औ।
जोंना टाइमा माथो रायलाय रायलायैनो दस मिनिट जाबाय नै। दोनथ'नो हासिगोन नामा?
औ दे।